ओ खोनादों नोंथां? अ बिदिब्ला जों नोंथां ओ बर'फोरनि न' फिसिनाय जिब जुनारनि सायाव एसे सावरायनोसै मा मा जिब जुनार फिसियो जोंनि बर'फोरा खोनादों नोंथां अ अ बिदिबोला नों नोंथाङा अ एसे फो नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो जोंनि बर'फोरा ओ न'आव फिसिनाय जिब जुनारफ्रा मा मा फिसियो माबायदि फिसियो नोंथांमोननि गामि ओनसोलफोराव माबायदि बेनि सायाव एसे फोरमायना होलाय नोंथां?
औ जागोन नोंथां ओ नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथि खालामदों ओ जों जोंनि बर'फोरनि ओ जि जिब जुनार फिसिनाय आदबखान्थि बे जोबोद मोजां ओ जोंनि बर' आइजोफ्रा ओ जोंनि न'खरावनो जेरै दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ बेफोरबायदिखौ जों गो गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि फिसिनायखौ नुबोबाय दङो आरो आथिखालावबो ओ जों बेबायदि दाउ अमा बा बोरमा मोसौ बेफोरखौ जों फिसिनायखौ नुनो मोनबाय दङो। ओ बेबायदिनो जों जि जुनार फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जों गुबैयै दाउ फिसिनायनि बाथ्राखौबो मुंख'नांगोन। ओ जोङो दाउ खौ ओ न'आव जानो फिसिनायजों लोगोसेनो ओ जों बे दाउफोरखौहाय ओ हाथाय बाजारावहाय फाननानै ओ जों बेनिफ्राय रांबो मोननो हायो। ओ लोगोसेनो ओ बेखौ ओ जों बेदर महरैबो जों फिसिनानै जाबोनायखौ नुनो मोनदों। ओ बेजों लोगोसेनो जों ओ दाउ दाउ दाउला मासे फोरखौ जों ओ एसे देरहांनायाव बेखौ जों ओ जेब्ला खासि खालामनानै दोनो अब्ला बे दाउआ ओ गोबां माने गिदिर दिरो बेनि ग्रदआ बारायो। ओ अब्लाथाय जों बे खासि दाउखौ जे जों बाजाराव फानोब्ला हाथाय फ्राव फानोब्ला ओ बेखौ जों गोबां बेसेनाव फाननो हायो। ओ बेेजों लोगोसेनो जों जों मख'नो हायो जोंनि बर' आइजोफोरनि अमा फिसिनायखौ। जों जोंनि बर' न'खरफोराव मोनफ्रोमबो ओनसो ओनसोलावनो जों बांसिन बर' आइजोफोरखौनो अमा फिसिनायखौ नुनो मोनबोदों ओ। फ्राय बर' न'खरावनो जों अमाखौ मासे बेखौ थानायखौ नुनो मोनथारो बेजों लोगोसेनो ओ ओ खायसे न'खरफोर फोरावहाय ओ जों मानै माथाम बेबायदिसिम फिनायखौ नुनो मोनदों जाय अमाफोर अ अमा फिसाखौ जों हाथाइनिफ्राय बेबायदि ओ खम बेसेनाव ओ थामरोजा ब्रै रोजा बेफोरदियाव जों अमा फिसा खौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो बा सोरनि बा न'खरनिफ्रायबो जों बेबायदि बायनानै लाबोनानै फिसिनायखौ नुनो मोनो। बे अमा अमाफोरखौ ओ जों जेब्ला ओ अमा हुन्दाबा ओ बेखौ जों खासि खालामनानै द' दान सो जेब्ला जों न'आव लाबोना फिफैयो अब्ला जों बे अमानिफ्राय ओ गोबां माने बेसेन मोननो हायो।
औ
बे अमाया खासि खालामना दोनबाथाय जोबोद मोजांङै देरो ओ बे अमाखौ जोंङो ओ फाननानै ओ बेसेन मोननायजों लोगोसे बा बेखौ फाननायजों लोगोसे जों अमाखौ जों बर' हारिनि सुबुंफोरा बेदर महरैबो जाबोदों।
न नंगौ नोंथां।
औ नोंथां ओ बेबायदिनो जों आथिखालाव बे अमाफोरखौ न'खराव मासे मानै फिनायनि अनगायैबो ओ बे अमाफोर खौ जोंङो फारामड हिसाबैबो जों बर' सुबुंफोरखौ आथिखालाव जों फिनो फिसिनायखौ नुनो मोन मोनदों जाय फारामनि जोहै जोंङो गोबां रांखावरि खामायनो हायो बे रांखावरि खामायनानै जों जोंनि न'खर बेखौ जों न'खरखौ सुंथाबोदों। ओ लोगोसेनो जोंनि जि न'खरनि गथ' गथाय बा फिसाद फोर बेफोरखौ जों ओ बे अमानि जि फालांगि बेजोंनो जों सोलोंथाइखौ होबोनायखौ नुनो मोनबोदों गोबां। ओ बर' सुबुंफोरखौ बेजों लोगोसेनो जों जोंनि ओनसोलावहाय ओ मोसौ फि नाया जोंनि बर' गंफ्रोमबो न'खरावनो जों मैखोमै नुनो मोनबोदों। मोसौखौ जों बर'फ्रा ओ हासार ओ बेनि थाखाय माने मोसौनि खि बे मोसौनि खिया जोंनि ओ हासारनि थाखाय जेरै आबादाव बाहायनाय हासाराव जोबोद मोजां ओ बे मोसौफोरखौ जों ओ आबाद फोथाराव बाहायनो थाखायबो जों मोसौ हालुवा फोरखौहाय बेबायदि न'खराव फिसिबोदों लोगोसेनो ओ जों मोसौ गायफोरखौ न'खराव गाइखेर लोंनाय हिसाबैबो जों मोसौखौ ओ फिनायखौ नुबोदों ओ मोसौआथ' जोंनि आबादनि ओ जि हालुवा मोसौ बे आबादनि जोबोद नि मैखोम जुनार ओ बे जोंनो जोंनि बर'फ्रा बे मोसौजोंनो गोदो गोदाय निफ्रायनो दोरों आरि खान्थि बायदियै जों आबाद मावनानैबो सोलिबोदोंमोन आरो आथिखालावबो जों ओ गोबां ओनसोलफ्रावबो बेबायदि आबादजों मोसौ खालामनायखौ बां द्राय ननंङाब्लाबो एसे एनैखौ जों दिनैसिमबो नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो जों ओ मोसौखो जोंनि जि न'आव फिसिनाय मोसौ बे ल खेल मोसौ ओ बेनि अनगायैबो आथिखालाव जों मोसौ जि जार सि मोसौ जायनि माने ओ मा होनगोन बेखौ गेदेर जाथनि बे मोसौखौबो जों आथिखालाव जोंनि बर' न'खरफोरनि न'खरफोराव आरो फिसिनायखौ नुनो मोनो, ओ जाय मोसौआ जोंनो गोबां बिबांनि गाइखेर होयो, बे मो बे बिबांनि गाय बे गाइखेरखौ जोंङो ओ बे मोसौ ओ जेरै ओ सा मासे मोसौआनो थाम लिटार बा ब्रै लिटार बेबायदि जों गाइखेर होयो बे गाइखेरखौ जोंङो हाथाय बाजारफ्राव फाननानै जों बेनिफ्राय जों गोबां रां मोन्ना हाय
नंगौ नंगौ नोंथां।
जों ओ बे बायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो ए न'खराव फिसिनाय जिब जुनार बेनि सोमोन्दै माबायदि फि बोबाय दं बेनि सोमोन्दै नोंथांङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन हागोन नोंथां अ नोंथांङा बुंनाय बादिनो जोंनि जोंनि बर'फ्राथ' आबाद गाहाय हारिखा बर'फोरनाव जोंनिया आबाद मावनाय होनब्लासो जों बर' गिबियावनो जोंना मोसौआ थाखागोन जोंनिया बे जोंनि गाय मोस सौ हालुवा मोसौ हालुवा मोसौ सौ जरा जरानै जोंनिया थाखायो बर'फोरनि न'आव आबाद मावनायाव नांगौ जानायनि थाखाय गोदोनि ओमफ्राय गोदोआव जों गोबां बिदिनो न'खर न'खर बिदिनो मोसौ हालुवा नुयोमोन गोबां जरासे जरानैै जराब्रो बिदिनो थायोमोन बिदिनो गाय मोसौ थायोमोन बिसोरनो फिसिबोदों गोबां मोसौ आरो गोदोथ' मोसौ फिसिनो बारा खस्थ'बो जायामोन नो दुब्लि फोरा गोबांमोन गांसोनि आंखाल गैयामोन दा फा एफा एसे मोसौफोरखौ एसे खम फिसिनायखौ नुनो मोनो जोङो बा बि बे खानो जायगा गैला गासै आबाद फोथार जाजोब्बाय गासै न' बां जाबाय ओ ओ बिल्डिं आरि जाबाय बिदिनो बेफोरनि थाखाय माने लामा सामा जाबाय बिदिनो खानो जायगा गैयि जाबाय जोंना बेफोरनि थाखाय जोङो एसे मोसौफोरखौ जोङो खमैनो लायो जोंनि मानसिफोरा आथिखालाव बिदिनो आरो जों लोगोसे जों अमा अमायाथ' जोंनि बर' न'खराव ओ सानफ्रोमबोनि न'आवनो बयनिबो न'आवनो थाखायो बे अमाया अमाया जोंनि बेखौ जों अमाखो जों जानो मोजां मोनो बर'फ्रा बिनि थाखायनो बिखौ फिसियो जों बिदिनो अमाफोरफोरखौ गोदो गोदाय जोङो न'आव जानो थाखाय खाय ओ लोगोसेनो हाबा हुखा सारथावफोराव होनो थाखाय बेफोरखौ जोङो फिसियोमोन आरो जोङो ओब बिदिनो ज' ज'यैनो जानो थाखाय अमाफोरखौ बिदिनो नाथाय आथिखालाव फायै फायै एसे बेफोरखौ फालांगिरि खालामनाय जाबाय जों अमाखौबो जोङो मा होनो गोबां फिसियो फिसिनानै फिसाफोर ओ जागायहोनानै बेखौ फिसाफोरखौ फानानानै मुलाम्फा लायो जों गोबां बिदि नो बिदिनो फानो सं बेफोर खायफाजों बि फालांगि जानाय जोंनि अमा फिसिनाय मोनसे थाम महरै जाबाय आबाद महरै बायदि जाबाय जोंनिया जेरै माखासे गिदिर गिदिर फार्म बानायनानै अमा फिसियो गोबां गोबां बेबोथ' जों लकेल अमाखोसो बांसिन फियोमोन नाथाय आथिखालाव फायै फायै एसे माखासे हेमसियार नि गोबां ओ गुबुन गुबुन जायगानि अमाफोरखौ लाबोनानै फिसिनायखौ नुयोमोन मानो होनबा जोंनि लकेल अमाफोरा थाब देरनो रोङा नाथाय बेफोर सालानि अमा देरो बेफोरनि थाखाय बेखौ फार्म खुलि खुलि जों फिसिनायखौ जों नुनो मोन्दों गोबां फिसियो बिदि नो अमा आरो फानोबो जोंनि बर'फोरा ओ नो बि बिदि लोगोसे आरो न'आव फिसिनानैबा जोङो दाउ दाउ हांसो बेफोर थाखाय बर'फोरनाव बारा दाव हांसो फिसिनायाव जोंनिया बाराद्राय खस्थ' थ' गैया दाउफोरखौ न'नि माइ माइरं होबानो ओंखाम खालायफोरखौ होबानो जों फिसिनो हायो आरो जों खस्थ' गैया बेफोरखौ फिसियो लोगोसे जों बोरमा फिसियो बोरमा थायो जोंनि बर'फोरनावबो बिदिनो आरो फारेव फारेवबो फिसियो जोंनि बर'फोरा अ बिदिनो आरो अ आथिखालाव एसे मा नुनो मोनो हाग्रानिफ्राय मोननाय जेरै दाउफोर फाथ' दाउ मैना दाउ बेफोरखौबो फिसियो जोंनि बर'फोरा न'आव लोगोसे आरो सेस सा सेसा आरिखौबो फिसियो जोंनि बर'फोरा आथिखालाव बेफोरफोरखौ नुयो लोगोसे आरो जों ओ गोदोनिफ्रायनो दाबो जोंनि आरो मोनसे जुनारखौ फिसिबोनाय नुयो जोङो ओ न'खौ नायनो थाबाय न'फोरखौ सो रैखा खालामनो थाखाय न'आव जों सैमा फिसि सि बयबो बयबो ओ बिदिनो मास से माने जोंनि बर' न'खरफ्रा सैमाया थाखायो आरो न'खर बेंनो थाखाय बा हराव सिखाव फाइबोला सोंनो थाखाय बेफोरनि थाखाय जों मा होनो ओ न'आव बे सैमाखौ जों गोबां फिसियो जोंनि बर'फ्रा औ आथिखालावथ' सैमाखौ जों लकेल सैमाखो‌ फिसियोमोन दाथ' आथिखालाव आरो गोबां भेराइटिनि बेलेग बेलेग जाथिनि फिसियो जोंनि बर'फ्रा बिदिनो न' बां गोबां न'फोराव आर' बिदिनो ओ जोंनिया गोदोबो आर' मैसो मैसो फिसियोमोन गोदो गोदाय। गोदो गोदायथ' जों मैसोखौ गोबां फिनाय नुयोमोन मैसोनि गारि सालायनो थाखाय मैसो फिसियोमोन बिदिनो आरो सोरबाफोर गराय बो थायोमोन जोंनि बर'फोरनाव गराइ, मैदेर बिदि गोदो गोदाय बिदिनो फिसिनायफोरखौ नुयोमोन आरो जों दा आथिखालाव नुनो मोनला गराइ मैदेरफोरखौ फिसिनायखौ बिदिनो आथिखालाव बे मोसौ उम दाउ, बोरमा, अमा बेखौसो जोङो बांसिन फिसिनायखौ नुबाय आरो जोङो। बेफोरखौ अ बिनो बर'फोरा जोंनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय जि ब जुनारफोरखौबो लाबोन बिदिनो फिसियो फिसिफायो जोंनिया बर'फोरा। आरो माखासे न'आव फिसिनो गोनां आरो बे फोरबायदिनो आथिखालाव आरो गोबां बिदिनो गोबां जाथोनि गिदिर गिदिर हांसो आरो दाउ गुबुन गुबुन जाथिनि बेफोरखौ फिसियो जोंनि न'फोराव लाबोनानै। ओ जेसेबां जि मोनो हाथाय बाजारफोरााव मोजां मोजां बेफोर जिब जुनार जुनार बेफोरखौ लाबोनानै फिसियो आरो आथिखालाव। अ होमबा नोंथां ओ अ समा जाबाय। अ बिदिबोला
बे नोंथां खम समनि गेजेरावनो नोंथांनिफ्राय जिब जुनार न'आव फिसिनाय जिब जुनार नि सोमोन्दै मोनथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय। ओ बिदिब्ला जों दोन्थ'नोसै नोंथां।
अ दे नोथां, गोजोनथों।